द'।
खोनाबाय?
औ।
औ। दे होमबा जों औ।
होनोमबा जों दायो हान्था मेलानि बागै राय्लायनोसै। आङोहाय बेखौ औ फालांगिनि बागै औ ओ सिगांनि समाव आरो दानि समाव जोङो हान्था मेलाखौ माबायदि खालामोमोन आरो सिगांनि टाइमाव माबायदिमोन आरो दानि टाइमाव माबायदिमोन आंनो बेखौ खिथादो दे।
हान्थाइ मेला एबा फालांगिनि बारे रायलायगोना जों सिगांनि फालांगि आरो दानि फालांगि।
औ हयथ' जोङो मैगं थाइगं खौनो होनदो दे।
औ मैगं थाइगंनिखौ रायलायोबा जों सिगांनि समाव जों फार्स्टआवनो जाहैबाय जों खाथिनि बाजार एबा ल' केल मार्केटाव थांनानै जों फाननाय जायोमोन। जोंनि ओ जोंनि जानाय बुस्थुफोर फिथाइ सामथाइफोरखौ जों गावनि न'आवनो गायनानै देरहोनानै बेखौ मोनहोनानै जों फानहैयोमोन आरो दानि टाइमखौ नायोबा जों जास्ट लकेल बाजारसिमाव जों फानहरला आरोना। खाथिनि दखानफ्रावबान जों फानला गोजानसिम जों सहैनो हायो मानो होनबा जोंनाव दानि टाइमाव फ्रिजार एबा बरफफोराजों जों दाखा खाहोनानै जों सान सानसे साननैनि थानाय बुस्थुफोरखौ जों सप्तासे एबा सप्तानैै थाहोनानै जों भाहरानि जायगायावब' बाहारा देस आवबो लांनानै फानहैनो हायो औ। बेबायदिनो अनेक सुबिदा आरो देरबोबाय आरोना फालांगि खालामनायाव साबसिनै साबसिन जाबोबाय लांलाय लाबोनायाव साबसिन जाबाय।
सिगांनि टाइमावथ' ओ बिदिनो लामा गाज्रिनि थाखाय गोजानाव थांलाय लांलाय लाबोनाय थाखाय एबा गारि खमनि थाखाय जोङो फाथायहरनो हायामोन। मानो होनोबा बै टाइमावथ' जोङो मोसौ गारि ओमफ्राय साइकेलाथ' एसे उनावसो फैदों होमबाबो साइकेलजों जों एफा बु गोबां गोबां बुस्थु थेखोनो हायामोन नालाय। ओमफाय गारि मथर ओ साहा खब्रै दानि टाइमावथ' साहा खब्रै दंसै नालाय ओमफ्राय बै टाइमावथ' बिदि गैयामोन आरो बायनो हानायनि एफा बिदि ओ थाखा फैसा गैयामोन। ओमफाय बांसिन मोस सौ गारिजों होनानै लांनाय लाबोनाय खालामनाय जायोमोन ओमफाय जुदि गोजानाव दैथायहरनो थाखाय मोसौ गारिजों सानबेसे लागोन गोबाव सम लागोन नालाय बेखायनो गावनि जायगायावनो
फाननाय आरो औ बेबायदिनो ना जोंना जों गोजानाव लांनोबो मोसौ गारिजों गोजानाव लांनानै लाङोबाबो जोंनि जा बुस्थु बेफोर गाज्रि जालांनो हमो थाब फान नांगौ जायो जेनेबा जोंनि गायखिर बेफोरो जों साननै सान थाम दोनजाग्रा बुस्थु नङा थाब थाब फाननानै मेक्स टु मेक्स सानसेयावनो जों फाननानै फाननांगौ जायो आरोना नङाबा गाज्रि जायो मैगं थाइगं बेफोरबो जों सान्नै सानथामनि बारा दोन दोन्नो हाया
औ मानो होनबा गोथां बुस्थु औ
दा बेबायदिनो आपग्रेद जाबोबाय आरो ना दा जों बे फालांगियावहाय जों थांलाय फैलाय एबा हान्था मेलानि जा जारिमन सिगां माबायदिमोन दा माबायदिमोन बे खौ एसे सावराय बावनायसै जेरै सिगांनि समाव जों दा रायलाय बायदि मोसौ गारि साइकेल मेन आनो बेनोमोन आरोना आरो नङाबा जों थाबायनानै फैमोन दानि टाइमाव जोंनाव राथ' कमन खासै जोंनाव बाइक थाबाय गारि थाबाय साखा खब्रै आरो बायदि-बायदि दा नोंथाङा बिनि सायाव मा होनो? सानो
दा-दा बिनि सायावहाय ओ गोदोनि टाइमावथ' बिदिनोमोन माने थाखा फैसा गैयामोन आरो बेवहाय बायनो हानाय फाराब माहाजोन गोनां गेदेरफ्राबो खममोन नालाय
औ
बेखायनो एसे आरो लामा गारजिनि थाखायबो एफाराब लांलाय लाबोलाय लांलाय लाबलायनि थाखाय हान्थाामेलाखौ एसे खम खालामनाय जायोमोन आरोना ओमफाय दानि टाइमावथ'ओ लामाबो मोजां जाबाय ओ बेयावहाय गारिफ्राबो मानो होनोब्ला ओ मुगाया सोलायबाय नालाय बेवहाय मानसिनि खामायनायाबो एसे बारासिनाव बारासिन जालांनायहाय गारि मथरखौ बायनानै दानि समाव हान्था मेलाखौ एसे बांसिन खालामनाय जासै आरोना
औ
उम बेनो ओमफ्राय ओ दायो ओ बे गाननाय जोमनायनि बागैखौ आंनो दसे खिन्थादो दे
दा फालांगि एबा गानाय जोमनायनि फालांगि खालामनायावबो जों हान्था मेलायावथ' बेनो दङ सिगांनि समाव जों आखाइजों जेबा जों गा-गाननाय जोमनायाव होनोबा जों मेेन जोंना दख'ना गामसा बेफोर गोलैयो आर'नाइ ट' सिगांनि समाव गाननाय जोमनाया जोंना आखाइजोंनो दायोमोन आखाइजों दानानै खालामोमोन जों आरो फानहैयोमोन फालांगि खालामहैयो सिगांनि फालांगियाव जों आखाइजों गानानै एकदम पियर आरो ना
औ फुरा नंथारगौ आरोना
दान उ दानि थाइमाव जोंहा मेचन एबा मेचिन बाहायनाय जासै मेचिन गोदान टेकन'ल- जि बाहायबाय बेजों साब थाबै बानायनो हायो नाथाय जोंनि जा मइेन उम लाखिनांगौआ जोंनि बे आखाइजों दानाय लुनाया साबसिन आरो ना साबसिन जायो गाननोबो मोजां जायो आरो दामिसिननिफ्राय साबसिनै मानसि बानायनानैलाय अनेक साबसिन जायो आरोना मेचिनफोरनिफ्राय
औ औ
आरो जोंनि बे हारिमुखौबो लाखिनानै दोनदो
औ औ ए आर'नाइ बायदिसिना जों आरो ना
दा जों बेजोंनो लोगो जे सावरायबावनोसै फालांगि खालामनाया सिगांनि टाइमाव नायबोखाबाय थांलाय फैलायावथ' खस्थ'खा दा साबसिन जाबाय दा सिगांनिखौ एसे नायनानै दानिखौ एसे सि नायनानै बबेया साबसिन नोंथांनि बायदिबा
एसे सि सिगांनि आरो दानिखौ होनदो नालाय आंनि बायदिबाथ' सिगांनिफोर दानिया अनेक मोजां आरोना दाथ' लामा मोजां जाबाय एसे ओ गिथाव बाथावबो गिथाव बाथाव एथ'ग्राब गैला आरो बि बिफां लाइफांनि एख' मोसा ल'ख्राफोरनि थाखायसो गिनांगौ जायोमोन नालाय बै टाइमावहाय आरो मानसि राबो एसे खममोन बै थायेमाव एसेनि एसे गिनाय फैनाय जायोमोन नालाय ओमफाय दानि समाव दाथ' एसे लान्दां मानसियाबो बांलांबाय ओमफाय थांलाय फैलायनि थाखाय जेबो खस्थ' गैया गारि मथर दंसै ओ जागोसो माने हानायमानिखौ हा बानायनो हासै आरो ना थांलाय फैलायखौ आरो बेनिखायनो सिगांनिख्रुइ दानिखुइसिम दानि दानि समा मोजांसिन
औ औ दा जों फालांगिखौ मानो खालामो आरोना फालांगि खौ जों खालामनाय जायो। मानो होमबा जों थांना थानो थानाय जों खामानि मावो बयनाबो बेलेग बेलेग खामानि थायो नोंहाबो आंनाबो जों फालांगि बिदि खालामो जों थांनानै थानो जों एसे खामायनानै बेजोंनो रां रुजिनानै नांगौ बुस्थुखौ बायनानै जों थांना थानो जों फालांगिया एकदम बेलेग बेेलेग निजानो हागौ आरो ना
औ औ
खौ मोनथिनानै फालांगिया मामा? एसे रायलायदो आरोना फालांगिया मा-मा टाइपनि थायो एबा माबा बायदि-बायदि फालांगिखौ एसे बुंदो।
आचसा फालांगिया मा मा टाइपनि ने ओ फालांगियाथ' बिदिनो। नों माखौ खालामनो गोसोै हयट सोरबा मैगं थाइगंनि। सोरबा गाननाय जोमनायनि औ सोरबा गाननाय जोमनायनि ओ-ओ सोरबा। बिदिनो ओ दखान बायदिसिना होनानै बाबोथ साइकेलफोरनि बानायनाय। बिदि ओ हथ फामसार जानाय। बहाय बिदिनो गोदान खालामफिननाय बिदिनि बागै ओमफाय। औ बिदिनो ओमफ्राय सेन्देल बायदिसिना।
सेन्देल दखान औ साहा दखान एबा ग गला होनो आरोना नोंना।
औ-औ बिदिनि बागै।
थ' जोंनि आखायाव जों दा नुुबाय मेल्ला बेलेग-बेलेग जों फालांगि खालामनो हायो। दानि टाइमाव आरो फालांगि खालामनो अनेक मोजां जाबाय बेखौ जों मोनथिबाय।
औ औ-औ।
दा फलांगि। खो जों मानि थाखाय खालामो बेखौ मिथिबाय। जों-जों थांना थानायनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे जों। फालांगिखौ बेनि थाखाय खालामो जाहाथे। जों दस्रा मानसि। बाद नों आंखौ जों मदद होनो थाखाय आरो ना। जेनेबा नोङो। आ। साहा दखान होबाय औ आं। गोजाननि मानसि। दाबसे जायगाव। फैबाय नोंसिनि जायगायाव जेनेबा। आंहा थानो दसे जिरायनो। दसे आं उखैनायखौ सुफुंनो
सुफुंनो थाखाय।
थाखाय आंनि थाखाय मदद जाबाय आरोना नोंनि बे साहा दखाना।
औ औ।
नों बेजों बेजोंनो नोंबो जौगागोन आंबो जौगागोन।
औ गावजों गाव मदद होलायगोन आरोना।
होनमला। नोंथाङा मा सानो
आंनि साननाया बेनोदि हयथ' हान्थ मेलाथ' जोंनि थाखाय मोजां नालाय मुलाम्फा माने गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय होनदों नालाय। ओ सिगांनि सम आरो दानि समाव लाराय थाबाय माने दानि समावथ' अने मोजांसिन जादो आरोना बेनो आंनि थाखाय साननाया सिगांनिखौ दानि सम'आ मोजांसिन नालाय माने ओ दखानाव बांलांबाय खाथियाव हयथ' आरो बांलांफिनोबा उम जौगालांफिनो जाहाथे जों खाथि खालानि दखान बायदिसिनाफ्रा बेनो आंनि साननाया
औ
ओमफ्रायो हयथ' बारियाव गायनाय ओ मैगं थाइगं बिदिनो फिथाइ सामथाइखौ जों दायो माबायदि दस्रा जायगायावहाय माने दानि समाव माबायदि जों दस्रा जायगायाव मारोरै दैथायहरो आङो बिनि बागै एसे खिन्थादो दे
दैथायनाया जों फार्स्टावनो औ औ कमला फिथाइखौनो रायलायनोसै होनबा खमला फिथाइखौ जों गायो बेदेरो लावो बेखौ जों दा। गोजां बोथोराव समाव माबाय नालाय आरो गाज्रि जानायखौ नुखाया बेखौ जों थाब। पेकेट खालामनानै जों गोजान जायगायाव दैथायहरनो हायो। गाज्रि जानायखौ गिया लाबाना देमब्ला दों रायलायनायखौ बेनो दोनथ'नोसै
औ दे